मा खालामदों नोंथां?
आं ओरैनो दङ।
अ आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ।
औ औ।
ओ
औ।
बैसागुनि जेनेबा बर'फोरा जेनेबा बर'फोरा मा मा फोरबो फालियो जेनेबा फोरबो फोरबोआव जेनेबा मारै मारै फालिलाङो बर'फोरनि फोरबोनि सोमोन्दै सावरायना फोरना फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ हागोन नोंथां दायो जोङो बर' जों बर' माहारिया आरो मोननै जों फोरबोखौहाय जेनेबा गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोनो मोनसेया जाबाय बैसागु फोरबो आरो मोनसेया जाबाय दमासि होननानै बुङो जायखौ त बै बैसागुआहाय जेनेबा इंराजिनि एप्रिल आरो जोंनि बर'नि थाखाय बैसाग बैसाग बैसाग मासाव जों फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो दमासिखौ जोङो माग मागआवहाय जों फालिनायखौ जेनेबा नुनो मोनो आरो जानुवारि टाइमावहाय फैयो खोमा इंराजिनि आरो बैसागुखौ जोङो मोननै रोखोमै जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो कि मोसौनि बैसागु आरो आरो मानसिनि बैसागु थ' मोसौनि बैसागुखौ जोङो सैथ्र दाननि लास्ट बैसाग आ सैथ्र' दाननि लास्ट दानावहाय जोङो मोसौनि फोरबोखौहाय जों नुनो फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओमफ्रायो मानसिनि बैसागुखौ जोङो
फास बैसाग मासनिफ्राय जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओमफ्राय जोंना बर'फोर मोनसे फोथायनायं दंदि बे टाइमावहाय जोङो जेब्ला मोसौनि बैसागु जायो ना जों बेनिफ्राय बे टाइमनिफ्रायहाय जोङो लाव आरो फान्थाव ओंख्रि जोङो मोनजाया होननानैहाय जोङो बुंबोनायखौ गोदोनिफ्रायनो जेनेबा खुगा खुगा सोलिबोनाय आबौ आबौनिफ्रायनो खुगा खुगा सोलिबोनाय बाथ्रा बियो जोङो जों जाया आरो ओमफ्रायो आरो जोङो जेेराव
जोङो बैसागु टाइमावहाय बैसागआवहाय जों गोखा गोखै बायदिसिना फिथाइ फोर गोखा-गोखै एबा बिलाइफोर जोङो संजानानै औ खाङै खाङै जों संजानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो थ' जोङो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे खुगा खुगा सोलिबोनाय बेबो मोनसे बाथ्रा दंखि ओ गोखा-गोखैफोरखौ बेहाय जायोब्लाहाय जे बेमार आजार जानो मोना बेफोरबायदि जों नुनो मोनो आरो आरो बैसागु फोरबोखौ जोङो गाजा गोमजायैहाय बिदिनो जोङो बांसिन जोंनि ओनसोलावथ' ओरैनो सानथाम सानब्रै जों फालियो। ओमफ्राय जोङो बेलेग जायगायावहाय नुनो मोनोखि सप्तासे फालियो। ओमफ्रायो ओ आं दहाय सिगां बुंखांबायखि जोंनि बर' माहारिया आरो मोन मोनसे फोरबोखौबो जोङो गाजा गोमजायै खुङो होननानैहाय जि जादों ओ माबा मा होनोमोनलाय दमासि माग बिहु फोरबो आरो ना। थ' बे फोरबोआ मागाव जायो जेब्ला माइ माइ हाखांनानै माइ हाखांनानैहाय माइ मोन मोननाय टाइमावहाय आरो गोजां बोथोरानो जाहैयो बे थाइमावहाय बेवहाय जोङो फिथा
लारु,। एन्थाब आरि बिदि सावनायखौहाय सावनानै जोङो जानायखौहाय जों नुनो मोनो आरो दाथ' माखासे जायगा जायगायावहाय जों बर'फोराहाय दाब दाब जायगायाव माखासे जायगायाव जोङो फुजिनायखौ नुनो मोन आरो माखासे जायगायावाहाय जा ओरैनो ओ फिथा लारु संनानै जानायखौल' जोङो नुनो मोनो आरो जेरै जों सानजा ओनसोलावहाय जों बांसिन नुनो मोनो बिसोरो जिगाब नि माइहुं बानायनानैहाय बेखौहाय जोङो सावनायखौबो जों नुनो मोनो आरो बेबो साननै सानथामानो थायो। ओमफाय ओरैनो जास्ट ओरै सोनाब सोनाबहाय सोनाबा सोनाबारि बर'फोरा बांसि इन जों बेलागुर सावनायखौ जोङो नुनो मोना आरो जास्ट ओरैनो फिथा सौराइ एनथाब देनानैल' जानायखौ नुनो मोनो आरो त' ओ बे दमासि फोरबोखौ सानजा साइदावहाय आङो बिदि फालिनायखौ नुनो मोनबोदों आरोखि ओ बेलागुर सावनानै जेनेबा मोनायाव ओ मोनायावहाय बिदिनो जिगाबनि माइहुं बानायनानैहाय बिदिनो गामि गामिसेनो ओंखारनानै जमा ज' जमा गथ' गथाय ओंखारनानैहाय जेनेबा ओ बेखौहाय फुंआवहाय मानसि मानसि नुयै टायेमावहाय मानसि नुलायै टाइमावहाय बेखौ सावनानैहाय जेनेबा दुगैनायखौ नुनो मो नों आरो आरो बिदिनो जमा रायजो राजाफोरजों गाजा गोमजा ओ बेदर आखायजों ओंखाम जाहोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो बेलासि बेलासि टाइमावहाय गथ'फोरा हाय ओ बैस ओ बे माबा फोरबोआवहाय ओ जेनोखि दमासि फोरबो बेवहाय न'खर न'खर हाबनानै फिथा एन्थाब ओ जोङो खांनानै जानाय जेनेबा ओ मागि नाय होननानै बुङो बेखौहाय जोङो बेखौ नुनो मोनो आरो आरो औ ओमफाय बिदिनो बैसागु फोर बैसागु फोरबोआवबो जोंना मोनसे दङ'खि ओ गिदिर सानजा ओनसोलाव जों बेखौ बांसिन नुनो मोनो आरो गिदिरफ्रा गेदेरफोरखौ मान सनमान होयो ओ उन्दैफोर उन्दै गथ'फोराहाय खुलुम खुलुमना खुलुमो जेनेबा बिदि बोर मोनो बेबायदि होननानै मोनसे ओ जोंनि बर' माहारियाव जेनेबा फो थायनाय दं आरो दायो बैसागु फोरबोखौ जेनेबाहाय माबायदि एसे माबायदि मोजाङै आ बुङै माबायदि फुजियो फालियो नोंथाङा खिथालांदो।
बिदिनो बैसागु होननानै मिथिबाथ' माने बर'फोरनि माने देरसिन फोरबो होनना नै बुंजायो जेनबा बर'फोरा माने बैसागुखौ बर'फोरनि देरसिन फोरबो होननानै फालिनाय जायो आरो ना बैसागुखौ। बिदिनो बैसागु समाव जोङो गिबियाव माने फासाव माने मोसौ थुखैनाय मानाय बे बेफोरखौ माबागोरो आरो ना ओमफाय बेनि उनाव बिदिनो मोसौ थुखैखांनायनि उनाव जेनेबा हाजो गाखोनाय मानाय बे फोर माने माने गिबियाव माने हाजो गाखोयो बर'फ्रा ज' ज'नो गावजों गाव जेनबा हाजो गाखोनाय मानाय जेनबा ओमफाय गोखा गोखै जानाय। बेफोरखौ मानि खालामगोरो आरो ना गिबियाव बैसागुआव मा बिदिनो बैसागु समाव बिदिनो फिफां लाइ लाइफांनि माबा बिलाइफोराबो माने गोदान महर लाजोबो आरो ना जायनि जाउनाव बिदिनो बर'फोरा बैसागु बैसागुखौ बर'फोरनि देरसिन फोरबो होनानै फालियो मा ओनो बे समाव बयखौबो गावजों गाव गोथार होननानै सानलायो आरो ना गावजों गाव। लोगोसे बैसागुआव बिदिनो माने न'खर न'खर ज' मोसानायखौ जों नुनो मोनो गाजा बोराय बुरि ओमफ्राय बिदि बोराय बुरि गथ' बिदिनो गोबां मानि गावजों गाव ओमफ्राय बिदिनो बैसागु समाव दुगैस्रां लोबस्रां देलायनानै माने गिदिरफोरखौ उन्दैफोरा मान होनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो जों बैसागु समाव। बिदिनो बैसागुआ बिदिनो स्नि सानहालागै जायो। सोरनियावबा पास सान सोरनि आव स्नि सान माने बिदिनो गावबागाव जायगा लायै जायगा फालियो आरोना। बिदिनो ओमफ्राय बैसागु समाव बिदिनो जायगा जायगा गामि गामि प्रग्राम बानायनानै जेनेबा मोसानाय मानाय बादायलायनाय खेला गेलेनाय मानाय मानि बेफोरबायदि गाजा गोमजा फालिनानै माने बैसागुखौ हगार हरनाय जेनेबा बेफोरखौ जों नुनो मोनो। गोदोनिफ्रायनो दासिमबो। गोदोनि समाव जे फालियोमोन माने बेनिख्रुइ आथिखालाव बारा फालिनायखौ नुनो मोननाय जाला नाथाय सिगांनि समाव माने बैसागुखौ गोबां गाजा गोमजा फालियोमोन सिगां माने बैसागुखौ खौ गोबाव सम सान फालिनायखौ नुनो मोन्नाय जायोमोन आरोखि ना। बेजों लोगोसे फालिबावो जेनेबा दमासि दमासियाव जेनेबा फिथा लारु सावनानै जानाय बिदिनो न'खर न'खर फिथ लारु सावनानै जानाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो बेजों लोगोसे बर'फोरनि जेनेबा हाबा हुखा बेफोर जेनेबा हाबाफोरावबो जेनेबा बर'फोरा स्नि सानहालागै गोदोनि समाव माने हाबाफोरखौ माने गोबाव खुंनानै माने गाजा गोमजा बिदिनो गोबाव गोबाव मानि खालामोमोन आरोखि ना जेनेबा हाबाफोरखौबाबो बैसागुबाबो बिदिनो दमासिफोरबाबो बिदिनो माने ज' खौसे अनलायनानै थानायखौ जों नुनो मोनोमोन सिगांनिफ्रायनो। नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ बारा नुनो मोननाय जाया थेवबाबो फालिनायखौ जों नुनो मोनो बैसागुबाबो
उम।
बाबो ओमफ्राय बिदिनो हाबा फोरबाबो जेनेबा ओमफ्राय बिदिनो लोगोसे खेराइ बर'फोरा खेराइ बिदिनो बायदिसिना बिदिनो फुजा होनाय मानिे बेफोर गोबां रोखोम जेनेबा फालियो खिन्थु बैसागु होननानै बुङोबा माने बैसागुखौ माने बांसिन फालियो आरोखिना बिनो ओमफ्राय बैसागुआव बिदिनो गोदान गोदान ड्रेस गाननाय जेनेबा गावजों गाव जेनेबा आर'नाइ गामसा हरलायनाय मानिे बेफोर गोबां बिदि फालिनाय जेनेबा गावजों गाव सोरबा गिदिरनो जेनेबा उन्दैया गिदिर जेनेबा सोरबा गिदिरफोरा उन्दैफोरखौ बोसोन होनाय ओमफ्राय बिदिनो फरायनाय जानाय लोंनाय जेनेबा बेफोर बायदिसिना बोसोन होयो आरोखि ना जेनेबा बैसागु समाव जेनेबा मोजां जा बि बेफोरबायदिनो होननानै बोराइ गिदिरफोरा ओमफफ्राय बिदिनो माने बेफोरबायदि खालामनानैनो बैसागुखौ बारग'हरो आरोोना। ओमफ्राय बिदिनो बैसागु समाव जेब्ला मानसिफोरा दावराव दावसि जायो जेनेबा सोरबाफोर फार्स्ट सिगां समाव जेनेबा दावराव दावसि जानानै थायोमोन जेनेबा नांलाय खमलाय गावजों गाव नायनो हालाय जेनेबा बेफोरबायदि दावराव दावसि जानानै थादोंबाबो बिदिनो बैसागु समाव माने गावजों गाव ज' रंजा खुसि जालायनानै माने बेफोर जेनेबा सिगां समाव जा गावजों गाव दावराव दावसि जानाय नांलायनाय माने बेफोरखौ बावगारनानै मान ज' मिलायनानै गोरोबलायनानै न थाफिनोमोन आरोना गोदोनि समाव बेबायदिनो दानि समावबो बिदिनो गावजों गाव माने बैसागु समाव सोरबाबा माबा गाज्रि मावदोंबा मा खौ मानिे इसोरनाव जेनेबा बेफोरबायदिनो बोर बिनानै मानानै जेनेबा बिदिनो गावजों गाव जेनेबा बेफोरबायदि निमाहोगोलायनानै माने बेफोरबायदि बारग' हो लाङो आरो ना बैसागुखौ
औ औ
बेबायदिनो बैसागु फोरबो लोगोसे बिदिनो आलदा आलदा फोरबो बेफोरबायदि बर'फोरनि फालिनायखौ जों नुबोनो मोनो अब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां सावरायनायखौ बावनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ नोंथां दे
औ दे होमबा नोंथां